खोनादो नों
दा जोंहा जेनेबा कक्राझारानो थाङा
औ खोनादो
ओ जेनेबा मेसेङाव मेसें दैज्लांथ' खोथा गैया खोमा मोनसे जेनेबा बिफांनि सायाव सावरायनो जेनेबा बे बानलु बिफांनि सायाव सावरायनाय बानलुआथ' गोबां रोखोम दङ ओ थेवबो जेनेबा जोंनिखिजाय जेनेबा बांसिन मावनाय बिफां बानलु बिफांनि सोमोन्दै सावरायनो जेनेबा बानलु बिफांखौ गिबियाव फार्स्टआवनो जेनेबा बेखौ बेगरनिफ्राय सो ओ बिफां फुलिम सोलायनायाव मा मावनाय जायो ओरैनो नोंथाङा एसे मिथियोबा खिथाना होलाय जेनेबा फार्स्टआव बिफा बेगरनिफ्राय पुलिसिम लाबोनायाव आरो।
मखनानै जोङो मोनसे जायगायाव
औ
जावैनाय होननानै बुङो जों बर'फोरा गुबैयै
उम
जों माने इखौ जावायग्रोनानै दोनोबा बिस दिनसोहालागै बिफाङा एसे देरहैयो आरो
उम
बेनि उनाव जों हाखौ जों माबाना खालामना लाग्रोयो माने हालौवग्रोनानै लायो।
उम
हालेवनानै जों फुलिखौ माने बै जायगायाव लाइन लाइ लाइन लाइन जों गायनाय जायो आरो। ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव जों दैबो होनांगौ जायो। जायगा लानानै जायगा आरो जों गुबै जों हासारबो होनाय जायो आरो जेनेबा
उम
बिदियाव
उम
बेखिनियानो आरो ना। ओमफ्राय आरो जों उम बिफांखौ ओमफ्राय आरो जोङो सानदुंङा बां एसे बारा जायोबा जोङो बेखौ एसे सायख्लुमनिबो गोनांथि जायो जों सायाबो खालामना होनांगौ जायो मानोना बिफाङा गोरलै जायो नालाय बे समाव जों माने सायाबो होनांगौ जायो आरो बिफांखौ
उम
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों खोनादों। होनबा बानलुखौ एसे इमानबो जेनेबा खस्थ' नङा आरो जेनेबा बुरजा बुरजा एदम बारे ओरैनो जेनेबा न'आव जानो गायनायाथ' जेबो बिदि खस्थ' गैया ओमफ्राय जुदि जेनेबा बेजोंनो रां खामायनो सानदोंब्ला जेनेबा बे जोंनो माबा मोनसे आरजिनो सानदोंबाथ' खस्थ'बो खालामखानांगोन जेनेबा से बिगानि जायगायाव जि बिगा गाहाम जुदि बानलु गायोबा बेयाव खस्थ'बो दं इनिफ्राय आरो मोजां फिथाइ मोनगोन जेनेबा ओ सेरसेयाव बानलु फिथाइनि दामा ओरैनो बेसेसो थाङो जेनेबा सिजेन लाना सिजेनफ्राव?
आन सिजेनावथ' सेजौ ब्रैजि रां गाहामैनो थाङो
उम।
ओमफाय आरो सिजोन जाबाथ' फिथाइया बारा जायो जेनेबा एभेलेबेल जायो बे टाइमाव जों माने स्निजि दाइनजि रांङावनो जों फाननांगौ जायो आरो जेनेबा।
फायखारि रेटआव आरो
औ सा सम लानानैथ' नैजौ गाहामबो थाङो। फिथाइया जेनेबा खम बारानि सायाव सोनारो आरो जेनेबा
उम उम उम।
ओमफाय
उम।
मालाबा आन सिजेन माने सिजेनावबो फिफाङा बेमार जाबायबायोबा गासिनाबो माबा मोनसे बेमार फैयोबा गासिबो माबायोबाथाय फिथाइया उनावहाय खम जायोबा दामबो जाफिनो सिजेनावबो। आरो खिसुमानना फिफाङा जानानैबो फिथाइया थाया जायो। एस बेफोरखौ जों नायनांगौ जायो आरो आबाद मावनाय जायोबा।
उम।
फिफांनि बिलाइखौबो नायनांगौ जायो बिजौखौबो नायनांगौ जायो आरो। माने बे टाइमाव जोङो नायनानै मुलि होबाय थानांगौ जायो सम सम। गेजेर गेजेर होनबासो नोङो फिफांनि फिथाइ मोजाङै मोनगोन आरो जोंङो। आरो जों मासावनो खननै गाहाम दै होनांगौ जायो। मानोना गोरान खेथि होननानै बुंङोब्लाथ' जोङो दैखौ नांथारगौ जायो। बे टाइमाव अखानिबो एसे थोब्लेद माब्लेद जायो नालाय जों
औ।
साइनटिफिक जों मेचिनजों दै सारनानै होनांगौ जायो आरो जों।
औ।
आरो नायनानै जों हासारखौबो दै होखांनायनि उनाव जों हासारबो होफिननांगौ जायो। मानोना दै होनाय लोगो लोगो जोंहा हाया गोरा जानानै थायो अरथेनानै थायो मानोना जोंहा मेसिनजों दै होनाय माबाया जोंनि अखानि बायदि जाया आरो जेनेबा हाखौ गोरा अर थाबनानै लायो ओमफ्राय बेनि उनाव जों हासार होना फिसिनोबो हाया माने गुरै जानानै फिफांङा मोजां सेहेरा लाफिनो आरो। थाइया फिथाइया मोजां ओंखारो बिबार लायो फिफांङा। बेनो आरो नोंथां।
जेनेबा जेसेबां हायो जोथोन लानाया एकदमबारे बे आबादारिनि माबायाव सा था-थाथारसै आरोना।
औ औ।
ओ बे बिफांखौ जेनेबा गिबियाव गोरलैयाव जावाय जेनबाय जावाय जेननाय टाइमावबो जेनेबा बै हायाव ओ जिखनु जेनेबा बे बेगरनिफ्राय ओ गोरलैयै खिलि होनाय टाइमाव बिदिनो इयाव मेडिसिनफोर होयो नामा माबा मोनसे।
औ बेयावबो होनाय जायो हाखौ गुरै खालामनायनि। ओमफाय आरो जों बेहायबो दै होनांगौ जायो जों दैखौ बेहाय माने बिबायदि होनो हाया जे माने जों मेसिनजों होनो हाया बेहाय माने जों दैखौ माने फिसा फिसा गोग्लैनाय बायदि सिस्टेमखौ जों होनांगौ जायो आरो जों। मानोना दैया गोजौनिफ्राय गोग्लैबाथ' हाया हाखर खुरनाय बायदि जायो नालाय जों बेखौ मोनसे मेचिन बायस बेलारानि हायाव होनांगौ जायो हायाव जों दै होना होयोबा माने हाया गुदुं जायो माने सान्दुं दुंना होयोबा हाया गुदुं जाबाथाय फिफांनि अ फिफां माने बेगरा जेनेबा फानलुनि बेगरा
उम।
फ्राय गुदुंजों माबायो आरो जेनेबा बेरखाङो आरो। बिफाङाव महर लायो आरो जेनेबा गोरलै गाजां आरो। बेखौ जोङो दै जोंङो फुं फुङाव जि जायगायाव जों बेगरखौ जावायो बे बेहाय जों फुं फुङाव जों दैलि दै होनांगौ जायो आरो जेनेबा होनबान बिफाङा बेगरा थाब बेरखाङो आरो हानि हायाथ' गु दुंखा नालाय जों दै होनानै होयोबा आख माने सान्दुंजों गुदुंसिन जायो आरो जेनेबा हाया। खोनादोंना नोंथांङा। उम।
दि जाबा जेनेबा खस्थ' मोनो आरो बिफाङा जेनेबा बिफां जानो आरो।
औ औ।
उम। बेबायदिन जे खानाय टाइमाव ओ जेनेबा बिदिनो खैदिन जों खानो मोनो ओ दिनै खालायबाय ओमफ्राय इदिनो ना गाबोन खानो हागोन ना साननै थाना ना सानथाम थाना इदिनो
बेखौथ' जोङो फिथाइखौ नायनांगोन फिथाइया मा होनो दिनै खाखांनायनि उनाव गोरलै गोरलैखौथ' जों खानो हाया नालाय। गोरलै गोरलैया सानथाम सानब्रैनि उनाव नो राफिनो बेखौ जों खायो बेनि उनाव जों खनसे मुलि होनांगौ जायो जों मानोना फिथाइ खानाय लोगो लोगोनो गोरलै गोरलै बिबारा सिरिनाय जायो आरो जबा बे बिबारखौ सि सिरिबा जोङो बिबारनि बिबारनि मुलिखो जों खनसे होफिननांगौ जायो आरो। बिबारनि मुलि होबाथाय जोंना गोरलै फिथाइाबो राफिनबाय। गोरलै फिथाइया रानायनि उनाव बिबाराबो लाबाय। बिबार लानायनि उनाव गोरलै गोरलै फिथाइ ओंखारबोफियोबा जों बै मोनसे गोरलै फि गोरलै फिथाइ राननो गोनां फिथाइखौ जों खाफिननाय जायो आरो जेनेबा। बेखौ खाखांनायनि उनाव आंखौ साननैसोनि उनाव आख खनसेजों मुलि होफिनो। बिबारनिनो मुलि होफिनो बिबारनि मुलि फनायनि उनाव ब फिथाइ गोरलै थानायखौ आखौ जों बिदिनो खाफिनो बिदि खालामनाय जायो आरो। ज मइनलि बानलुखौ आरो जेनेबा बेलेग बिफाङाथ' बेलेग बेलेग जायो। जिखुनु गोरान खेथियाव बांसिनानो मुलिजोंनो सोनारनाय जायो। दानि आगलि
उम।
बिबारा गोल्गौयोबाथ' जों जोंहा फिथाइ थानाय जाया नालाय बिबारनिफ्रायसो फि थायो नालाय आरो किसुमान माने मोनसे टाइमाव बिदिबो जायो माने फार्स्ट टाइमाव जाख्रिसे बिबार बारनानै जोंना सिरि गारहोनांगौ जायो सिरिगार थांनायनि उनाव जों खनसे खनसे बिबारनि मुलि फिब्लानो जोंना फानलुआ फार्स्टआव फिथाइ लायो आरो। गायजेननायनिफ्राय बानलुआ थाम ब्रै मासनिसो उनावसो जोंना द जों माबानो बिबारखौ नुनो मोनो आरो जेनबा बिफाङाव थाम दानसोआ सम लायो आरो जेनेबा गायखांनायनि उनाव
ओरैनो जेनेबा बानलुआ जेनेबा थायखांजोब्बाय ओमफ्राय जुदि जेनेबा बे बानलु बिबां बानलुनि जेनेबा एरियाआ बिगासे गायदों आरो जेनेबा आं मोनसे खोथायाव बे बिगासेयाव गासिबो बानलु बिफाङानो जेनेबा जानांगौ बायदि जादों आरो जेनेबा मोजाङा ओमफ्राय बेयाव खागासेयाव जेनेबा ओरैनो खै केिजिसो फिथाइ मोननो हागोन जेनेबा आबादारिया
बिगासेयावथ' बे गासैबो फान हायाव जोंना खमसे खमै फिफटिन हानद्रेदसो जों फानलु बिफां गायनो हायो आरो जेनेबा बारटि ह्रेड बि जुदि मोजाङै जायोबा जोङो दाइनजि गुजि केजिसो जों फिथाइखौ मोननो हायो आरो खनसे खागासेयाव
हम
जुदि नों मोजाङै थानो हायोबा आरो।
औ।
बेखिनियानो नोंथां बे जोंहा टाइमबो जाया
जागोन दे होमबा नोंथां मोजां मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै बानलुनि सायाव
होनबा